खोनादों ना नोंथां? हेलौ औ नोंथाङा खोनादोंना? औ खोनादों नोंथां।
हेल' नोंथां
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय औ खोनादों नोंथां खोनाबायना नोंथाङा। आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय बर'फोरनि दोरोङारि जानायनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो थाखाय फन खालामबाय नोंथां
औ औ औ औ नोंथां हागोन दे। सावरायजागोन
औ औ जों दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्ला नोंथां जोङो बयबो जेनेबा मिथिखागौ जायफोरा दिनै बर'आ जेरै ओंखार ओंखाम जानानैनो दिनै जिउ खुङो नङा होमबा नोंथां ओंखामानो जोंनि गाहाय आदार हिसाबै जों बरफोरा ओंखाम जायो जोंनि सा सानजा ओनसोलाव थानाय जखायस' बे बर' रायजोआ दिनै ओंखाम जानानैनो दिनै जिउ खुङो नङा होमबा। जों थांना थानो थाखाय जोङो आदार ओंखाम जायो थिग बिदिनो जों ओंखामजों लोगोसे जोङो बर'नि जेरै दोरोङारि ओंख्रि जानाय जेरै खारै बिदिनो जोङो जेरै खारैखौ जों माजों जायो होननानै बुङोब्ला जेरै जोङो मैथा ओं ओंख्रि बिदि सबायजों बिदिनो नारजि अमा नङा होमबा। बिदिनो जों औवा मेवा फोरावबो जोङो बिदिनो खारै होलानानै जायो नङा होमबा नोंथां। आरो जोंनि मोजांसिन जानाय आदार होननानै बुङोब्ला जोङो अनला जेरै अनलाजों दाउ बेदरजों जेरै खुमब्रानि अनला थिग बिदिनो लाइ बिलाइनि अनला नङा होमबा। जोंनि गोबां जों मि मिथिंगायावबो मोननाय जेरै जों खारं बिबार नङा होमबा जायखौ जोङो बिबारनिफ्रायबो जों अनला नाजों अनला होनानै जोङो जाहैनायखौ जों दिनै बर'फ्रा बिदिनो संनानै जायो थिग बिदिनो जोङो ओ नारजिखौबो जोङो गोबां बिदि जायो बर'फोरा गिबियावनो जोङो नारजिखौ जोङो सोमनानै साफा खालामनानै जोङो बेखौ बिनि लेथ्राखौ जोङो सेब हगारनानै गारो अब्ला जोङो बिनिफ्राय खेराहियाव होनानै जोङो बेखौ गोदौ होबाय जायो आरो। नोङो जुदि बेदर होलानानै जानो गोसो दोंबा नोङो बेदरखौ नोङो एवफ्रामनानै लायो गिबियावनो एवफ्रामनानै नोङो बेयाव नांगौ रोखोमनि मस्लाखौ एसे एनै गारनानै होगोन संख्रि हालदै लोगोसे एसे एनै मस्लाखौ नोङो एवफ्रामनानै लानानै अमा बेदरखौ एसे फोमोनफ्रामना लानाय जायो आरो बिदिनो जोङो जोंनि गोदौनाय बेयो नारजि ओंख्रियाव जोङो अमा बेदरखौ होलानाय जायो आरो थिग बिदिनो जोङो दसेनि उनाव जों बेखौ पनस्लिस मिनिट बा एक घन्टासोनि उनाव जोङो बेखौ फिन बोखांफिननाय जोङो जानाय जायो आरो बर'फोरा अब्ला आं नोंथांखौ सोंनो लुबैदों नोंथांमोननि साइदआवहाय बै खारै अनलाखौ बोरैहाय सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना जों खारैखौ बोरैहाय अनला जायो नोंथाङा एसे फोर औ
नंगौ नोंथां आं नोंथांनो जोंनि साइदआव मा माबोरै संओ आं बेखौ एसे फोरमायना होनोसै दा खारै बुङोब्लाथ' माने नों थांङा मोनथिखागौ जोंनि बर'नि गासै दोरोङा जै जाय गुबै जाग्रा बेफोर ओंख्रिफोराव खारै होनानैनो जाजोबनाय जायो जेरै नोंथाङा बुंदों अनला खारै नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे माने थाबावोन नारजिखौबो जोङो खारै होनानै जायो बेखौ अमाजों जा बा मोनसे बुथुजों जा बेखौ आरो बेजों लोगोसे आरो मा जोंहा माने बियो सबाय नङा होमबा सबाय खौबो जोङो मजों नङाबा अमाफोर आइथिंफोर बेफोरजों जानाय जायो आरो नङा होमबा? दा बेनो आं माने ओ नोंथांनो सबाय ओंख्रैजों खारै संनायनि बागैनो इसे खोन्थानो सानबाय उ सबाय ओंख्रिजों खारै सङोबा जोङो गिबियावनो माने जाय सबाय ना हायाव फोनाय सबाय जोङो बेखौ न'आवनो फोनाय जायो नङा होमबा सोरबा न'नि आजिखालि मा खालामो माने गोबां सुबुं फ्रानो बेखौ दुब्लियाव फोलायला आरो माने बेखौ मा खालामो न'नि गय बारिफ्रावनो माने रान्डआपफोरखौ सारनानै गांसोखौ सिथारनानै बे गय बारियाव नो बे माने सबबायफोरखौ फोनानै लानाय जायो आरो खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंगौ दा बेयो माने सबायखौ बिदिनो। फोनाय जाबाय। फोनानै बेनिफ्रायनो जोङो सबायखौ मोनबाय आरो सोरबा बायदिया बे सबायखौ माने। फुनानै जेब्ला मोननाय जायो फुबाय। औ फुनायनि उनावहाय बिदिनो बेखौ जोङो माने आ फोरानबाय एसे सान्दुं आव फोराननायजों लोगोसे बेनि उनाव। ओ बेखौ फोरानखांनानै जोङो बेखौ सोरबा बायदिया मोसौफोरजों मारा। होयो आरो सोरबाबायोया बेखौ आखाइजों लावथि लाना सानैबो जायो आरो नोंथां। दा माने बिदिनो खालामो जोंनिथिं आरो बिदिनो सबायखौ संनो थाखाय बेखौ गिबियाव माने जाय सबाय बेगर बेखौहाय माने एसे साराय गुदुङाव एवनानै लानाय जायो आरो। ना एवनानै बेखौ
एवनाय लानाय जायो ओमफ्राय बेनि उनाव बेखौ ओ माखासे मुवा बेसाद गिदिर। ओ बे बथलनि ग्लासनि बथलफोर बेजोंबा साबसिन जायो आरो। बेखौ फुग्लिनो थाखाय गुदुं बायनो बेखौ लानानै मोनसे प्लेन खामफ्लायफोरखौबो लायो सोरबा बायदिया बेखौ हुग्लिनो थाखाय खामफ्लायाव स सबायखौ दोन्नानै बे बथल गथाजों बेखौ नारफुनाय जायो आरो बिदि खालामो जोंनिथिं बांसिनै बियो एकदम जोंनि नेचारेल जाथारबाय आरो न'आव बानायनाय औ बेखौ। बानायबाय माने बेखौ बानायनानै फुग्लिबाय बेनिफ्राय एसे सबाइखौ उम।
औ नोंथां बुंनायाबो सैथो। थो जेनेबा जोंनि साइडआवबो आथिखालाव जोङो गोबां ओंखामजों लोगोसे गोबां ओंख्रिखौ जों। दिनै संनानै जायो नङा होमबा नोंथां जेरै। बर'फोरा खांख्राइ जेरै दाथ' दैज्लां बोथोर खांख्राइ। खौ जोङो ओ दैमा दैसानिफ्राय बा। दं जोंनि दुब्लि फोथारनिफ्राय लानानै फैनानै। जों दिनै खांख्राइखौ जोङो मैथाफोरजोंबो जों जायो नङा होमबा नोंथां। लोगोसे जोंनि मुला अनलाफोरावबो जोङो बेखौ होलानानै जायो मैथाखौ अ माबा। खांख्राइखौ नङा होमबा लोगोसे जोङो जोंनि बे फुख्रिफोराव जोङो मोन। मोननाय जेरै ना फिसा ना गिदिर बिदिनो गोबां नाफोरखौबो जोङो जोंनि बे। अनला खारैफोराव बा अनलायाव होनानै जोङो गोबां जाबोदों। आरो दिनैसिमबो जों बर'फोरा जाबायनो थायो नङा होमबा जोंनि बे। अनला ओंख्रिखौ जों बोरै बनायो होननानै बुङोब्ला। जों गिबियावनो जोङो माइरंखौ जों सोमनानै लाग्रोयो नङा होमबा? माइरंखौ जों सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ देग्लियो आ गोदोथ' जोङो दिं खियाव देयोमोन नाथाय आथिखालाव जों दिंखिफोरखौ एसे खम बिबांनि मोनसेै आथिखालाव जोङो। बेयो इलेक्ट्रिक मेसिन जायखौ जों ग्रेन्डार मेसिनजों जोङो। ओ जोङो माइरंखौ जोङो दोगोन गुन्द्रि खालामनानै लायो नङा होमबा। साराव जोङो माइरंखौ जोङो देग्लिनानै लायो। बिनिफ्राय बे गुन्द्रि माइरंखौनो जों जेरै। अनला ओंख्रि जिखि जाया नों खुमब्रानि अनलाब्लाबो नों बेयाव दैया। गोदौबाय थानायाव नोङो इखौ अनखौ एस होलानानै लानाय जायो आरो बिदिनो नों खुमब्रा हा होनानानै मोजां एवफ्रामनायखौबो नोङो बेयाव होलानानै लानाय जायो। थिग बिदिनो जों बेखौ खारि एसे सारलानानै रुइनाय बायसा जों खारि गंसे एसे होलायो बेयो बेनिफ्राय जों बेखौ आधा घन्टा बा थामजि मिनिट ब्रैजिबा मिनिटसो जोङो गोदौ होबाय। थायो आरो बेनिफ्राय नों एवफ्रामनानै लानाय। बेदरखौ बेयाव होनानै जोङो अनला बानायनानै जानो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ जों बिदिनो ओ अनलानि अनगायैबो जोङो जेरै औवा मेवा खौ जों जेरै औवा मेवाखो जों सबाइजों जेरै संनानै जायो नङा होमबा? थिग बिदिनो जोङो अमा बे दरफोरावबो जोङो औवा मेवाखौ जों होलानानै जायो। आरो अमाखौ अमा अमायाव जेरै बारसा जोङो साद मोनो। थिग बिदिनो जोङो। जोङो आसार बानायनानैबो जोङो दिनै अमाखौ जानायखौ नुयो। आरो लोगोसे गोबां मानसियानो दिनै अमानिबो आसार बानायो जोङो। ससियेल मिडियायावबो नुदों नाथाय आं दिनैसिमबो अमानि आसार आं गावनि आखाइजों बनाय फेरनो मोनाखौ थेवबो आं जानो मोनदों आरो अमानि आसाराबो जोबोर गोथाव। नों बेखौ आसार खौ मोजां बानलु होननानै जुदि मोजां बानायोब्ला नों बिखौ मास मोनसे मास मोननैनि सिम नोङो दोननानै नों जानो हायो आरो‌। बिदिनो जोङो गोबां बेखौ जोङो जानायखौ जोङो नुयो दिनै। आरो गोबां अनलाइनजोंबो बेफोरखौ आजिखालि बायलायलायनो हायो आरो आसार बा अमा आसारखौबो। बिदि खालामनाबो जोंनि बरफोरा जायो आथिखाला आरो लोगोसे जोङो ओ थाइगिरनि अनलाज जायो नङा होमबा जायखौ जोङो थाइगिर अनलाखौ जायोब्ला गोसोखौनो जोबोर मोजां नाङो। थाइगिराबो खैरोम दैैरोम जायोब्ला जों अनला ओंख्रिखौ जों जानो बिराद गोथाव जायो नङा होमबा आथिखालाव जों हाबाफोरावबो जों दिनै। अनला ओंख्रिखौ जेरै ना फिसा गारलानानै होनायखौ जों दिनै नुयो नङा होमबा। लाइ अनला बिदिनो कफि अनला फोरावबो जोङो ओ गारलाना होनायखौ जोङो ना फिसा गारलाना होनायखौबो जोङो हाबा फोराव जों दिनै नुनो मोनो आरो नोंथां अब्ला जोङो बिदिनो गोबां खोथाखो जोङो सावरायबाय नोंथांजों। सावरायनानै आं गोजोननाय मोनबाय अब्ला जोंनि सावरायनांगोखौ बेखिनियावनो दोन। थनोसै नामा नोंथां।
नोंथां जागोन दे थांनो हासिगोन अ गोजो गोजोन्थों गोजोन्थों।